हेल'।
औ नोंथां।
हेलौ।
औ नोंथां खोनादों।
औ आं बुंनाय खोनादोंना?
औ खोनादों दे।
ओमफ्राय जोङो दिनै मानि सायाव सावरायनो?
दोंनै जोङो बर'फोरनि अनला ओ बर'फोरनि दोरोङारि अनला ओंख्रि जानायनि सायाव सावरायनोसै ।
आदसा ओ गिबियावनो फुंबिलिनि गोजोन हामलायानायखौ बाउहरग्रोनाय जाबाय ।
औ नोंथांनिसिमबो ।
औ । दा अनला ओंख्रि होनना बुङोब्ला अनलानि सायाव दा अनलाखौ माबायदि बानायनाय जायो
अ अनलाखौ जानो थाखायथ' जोङो माइरं नांगोन गिबियावनो । जोङो माइरं खौ दै होनानै एसे थोनाय बायदि सोमनानै दोनस सोमनानै दोननांगोन बेनि उनाव बे खौ जोङो सोमनायनिफ्राय थिखांनानै जोङो दैखौ सर' होनानै दोननांगोन । दै सर'आब्ला बेखौ जोङो देनायाव गोब्राब जायो बा उसुबिदा जायो बियो आथा आथा जायो गुन्दै जानो नागिरा । बेनि थाखायनो जोङो एसे थिखांनानै दोननांगोन आरो थाब एसे उनावहाय बेखौ जोङो ओ वालफ्रावहाय देनो हागोन मेचिनफ्रावबो देनो हागोन बेबायदि देना लानानै जोङो अन अनलाखौहाय जोङो सारायाव माजों जायो सारायाव जाननानै जोङो बेदर फोरजों जायोब्ला जोङो बेदरफोरखौ सेरग्रोनानै लाना नांगोन सामब्राम बानलु होनानै जोङो मोजाङै एवग्रोनानै लानानै जोङो दै होनानै बेनि उनाव बेयो गोदौवोब्ला बेवहाय जोङो बे अनला अन गुन्दैखौ होनो हायो आरो एसे एसे आरो बेखौ एरबाय थानो नांगोन एरबाय थायाब्ला बेयो गोदोनानै खामनो नागिरो बेनिखायनो बेखौ एसे एरबाय थायोब्ला मोजां जायो आरो औ बेबाय दियैनो जोङो
जों जायोबा बांसिन गोथाव जायो?
अ अनला ओंख्रिखौथ' जोङो बेदरफोरजों मेवाइ होनानै जायोब्ला साबसिन गोथाव जायो होननानै सानो आरो जायोबो गोथाव ओ दा बेबायदिनो अनलाखौ जोङो ओ खा खारैजों खारै होनानैबो जानो हायो आरो जोङो गोखै जेरै जोङो टमेट' मैथा मेवाइ गोखै खालामनानै दोन्नाय आसारजोंबो जानो हायो आरो ओमफ्राय जोङो थाव थाव
आदसा ।
दे बुं
बे मेवाइ गोखैखौ मानिफ्राय बानायनाय जायो ओरैनो?
अ बेखौथ' जोङो औवानिफ्राय जायखौ जोङो औवा मेवाय बुङो दैज्लां बोथोराव बेयो गाजा ओंखारो बेखौहाय जोङो दाननानै लाबोनानै आरामसे सुनानै बेखौ ओ हानांगौ एसे फिसा फिसा हायोबा आंहा साबसिन जायो । हानानै जोङो जेबो खालामलायनाङा बेखौ हालदै एसे होनानै होयोबा कालारा बेना मोजां जायो । हालदै एसे होनानै जोङो बयामफ्राव सिसानि बयामफ्राव सोनानै दोननो हायो । अब्ला ना गोबाव समसिम जाजायो आरो बेयो बोसोरसेसिमहालागै मोजाङैनो थाबाय थायो गारजि जानो नागिरा एसे सान्दुङाव होस्रोयोब्ला मोजाङैनो थायो ।
ओमफ्राय मेवाइखौ ओरैनोबो जाजायोना मेवाइ गोखैखो?
अ बेखौ थाव होनानै एसे थाव होनानै एवस्रोनानै जाजायो औ
माने अनला ओंख्रिजों बांसिन गोथाव जायो आरोना
औ अनलाजों गोथावसिन जायो जों बेखौथ मेवाइखौ ओरैनो केसारि दालिफोरजोंबो जानो हायो गोथाव जायो बेजोंबो ओम नोंथाङा ओरैनो अनला ओंख्रिखौ मा माजों जायोब्ला ओ बा जानो हायो बेखौ नोंथाङा मिथियो
ओमफ्राय बे अनला ओंख्रि बे अनला बर'नि जे जानाय अनला ओंख्रि बेयो माबा जि आइ टेग मोनबाय मोनदोंमोन ना
अनलाजों दाउ औ ओ
दा बियो बर'नि गुबै जामुं बा गुबै ओंख्रि हिसाबैथ सिनायथि जानाय
औ बर'नि गुबै ओंख्रि बे अनलाजों दाउ
बेनिफ्राय बेफोर ओंख्रिखौ गुबुनफोरा बो जाजायोना गुबुनफ्राबो जायोना
ओ गुबुन हारिनि ना गुबुन हारिनिफ्राबो जागोन निस्सय जायो ओ जोङो दा अनला ओंख्रिखौ गुबुन गुबुन बिबार बिबारफोरजों जानो हायो जेरैबायदि गाम्बारि बिबारजों जोङो अनला जानो हायो सेवालि बिबारजों जोङो अनला जानो हायो एसे खाथो खाथो जायो ओमफायो जोङो बासिखा बिबारजों जोङो अनला जानो हायो नाफोर गारस'नोब्ला साबसिन थावनाया मोनो आरो बेनिखौ आरोहाय जोङो बेसर बिबारफोरजोंबो जायो खायफाहा ओ जोगोनारनि बिबारफोरजोंबो जायो आरो मोदोफुलनि बिबारफोरजोंहाय जायो आरोबाव लाइ बिबारफोरजोंबो आरो लाइजोंबो जोङो अनलाखौ जायो जायखौ अनला फाख्रि ख्रि होननानै बुङो आरो जोंनि जायगायाव
आदसा
जोङो बेखौ लाइजों अनलाखौ जोङो आघोन मासाव ओंखाम गोरलै जायोब्लाहाय होयो आरो
बे ओंखाम
गोरलै औ दे बुं
ओंखाम गोरलै जानायाव जे मोनसे अन फाख्रि होननाय संनाय जायोना ओंख्रि
औ
बै अन फाख्रिखौ माबायदि संनाय जायो
ओ बेखौनो ओ बेखौ खारै होनानै सं अनला ओंख्रि अनला फाख्रि होनो जोंनि जायगायाव लाइ होनानै दा ओ जोङो लाइखौ सुना लानानै मोजाङैहाय हानानै बेखौ सारायाव होनांगौ आरो खारै एसे संख्रि एसे होग्रोनानै जों बेखौ रहायनानै लायो आरो बे खौ मोजाङै थुुग्लिनानै बा गेब्लेहोनानै लाग्रोनायनि उनाव दै होयो दै होनानै जोङो गुबुन मोनसे सारायावहाय बेदरखौ एवनानै लायो ओ बे एवनानै लानाय बेदरखौ ओ बे अनला लाइ ओंख्रियाव होयो आरो होनानैहाय ओ अन गुन्दैखौ होयो गोदौबाय थानाय समावहाय एखे बे अनला ओंख्रि सं संनायजोंनो अन फाख्रि संनायाबो
बेनिफ्राय बे ओ आतसा। माने आं नैखौसो बुंनो सानदों जे। हमना ला जोङो बे फुजा ओंखाम गोरलै जानायाव बेहाय अन फाख्रि गैयाबा ओंखाम गोरलै जानाया जागोना जाया?
बेखौ जोङो गोदोनि समनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय बायदियै। जोङो अन फाख्रियावहाय माइरं गोरलैखौ संनाय जायो माइरं बोरायखौ संनाय जाया नालाय बेनिखायनो बेखौ माइरं गोरलै जानाय होननानै बुङो बेवहाय जोङो, अन ओंखाम माने माइरं गोरलैखौ होयो आरो बेनि थाखायनो, माने बेयो जानाय नङा खोमा आंनि थाखाय। ओंखाम गोरलै जानायनि मुङाव जुदि अनला ओंख्रि सङालासिनो दालि सङोब्ला माने। ओ माने जानाय नङा खोमा आरो जोंनि थाखाय जाजागोन जानाया थेवबाबो माने नियम फालिनाया जानाय नङा खोमा आरो।
दा नेमखान्थि हिसाबै जोङो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय हिसाबै बे ना ओ अ